अ बावदों बावदों हो
बावनो नाङा
आ नै आं नोंनाव ओम सैमानि सोमोन्दै सोंनो सैमाया सैमाया मा दे इनि सोमोन्दै खोन्थालाय एसे
ओम सैमाना आथिं दोंब्रै दं सैमाना मेगन मोननै दङ ओमफ्राय दे नों खोन्थासैमानि गाबा माबायदि माबायदि जायो
सैमानि गाबा गुफुरबो थायो बेलाथिफोरा गुफुर थायो ओम फ्राय बिदिनो फाख्रा सिख ख्राबो थायो ओमफ्राय खानाय गोलाव गोलावबो थायो
ओम नायनो समायना समायना नुथारो
ओम
खानाय गोलाव गोलावखौ नायनो समायना नुयो औ आंबो मोजां नुयो
मोजां मोनथारो फिसिनोबो मोजां मोनो
ओम आङो दानियाथ' मानसिफोरनिफ्राय सैमाखौ साबसिन मोनग्रा जाबाय सैमायासो खोथालासिनो
ओ नङाबा माथो ओम
सैमाखौनो फिसिनायनि औ
खोथा होनबाबो लायनानै होफैयो खोथा खोनासंग्राफ्रा मोजांथार इसोरसो इखौ जानाङा होनबा बैयाव थांनाङा होनबाबो थाङा आरो बुनो नागिरबानो गिनानै थायो गथ'फोरासो मानिबावनो नागिरा मानसि गथ'
दे खोन्था सैमानाव मोनबेसे लानजाय थायो
सैमाना मोनसेल'सो थायो लान्जाया
आं मोननै बायदिसो नुदों
एह मोनसेल'सो खोमाया मोन नै आमफ्राय हाथाया गोलाव गोलाव जायो
जोंना लुसि
सालायहा
जोंना माबा फिसा फिसासो माथो हाथाय आ ओम आं जि समायना नुयो नायनो ओ सैमाया फिसा
ओ सैमा गिदिरनिया गिदिर गिदिर जायो मेगना लादाय लादाय गिदिर गिदिर जायो मेगनाबो मेगन थाइनै हाथाइ हाथाइया मोनबेसे थाइ
हाथाया सानफै जोंनाव फैनानै आंबो सानफेराखै दिनैसिम माबायदि नुयो थाय आंहा आस मैया हायो माबा नोंसिना फैदोंमोन ना उन्दैसाया ओमफ्रायो एसे आसुगुर गोलाव गोलाव जानानै दंमोनना गेलेबाय थानायाव एसे आसुगुर नांदोंमोनानो
ओम
हानानै होगोना होआखैथाय आगैया हानो होनदोंमोन
जेबो माबायासै खोमा जायासैदां
नोंसिनावथ' मावजिबो दंमोन ना? माबोसे जाखो
आयौ जोंना मावजाया जि बुरजाथार
उम
गुथासो जागोनदां गुथा ना जिथामोनथाय बावलायलांबायसै आङो
उ मावजिनाव मोनबेसे सुन्दाय थायोमोनलाय?
माउजिनाव मोननै नामा सुनदाइ थायोमोन खोमालै
दारजि बायदिसो दा सुनदाइ सोबाव
दारि अ दारिखौ जेन दारिया थायोलै बिदिनो गोलाव गोलाव एसे आरो जोंना मालायफोरनि बायदि जालाबाया नाखौबो अमाफोरखौबो ओंख्रि संनानै दोनबाबो
बिदि जालाबायैआनो मोजां लै ओमफ्राय सोरनाबा सोरनाबा बिराद जालाबायग्रा थायोना दाख्लै हायो जोंहा बे सैमा मानैनो मा होनोमोनलाय दाउ बेदर खौ रुनानै दोन्दोंमोन ना होनो थाखाय बिसोरथ' दाउ बेदर नङाबानो जायाना ओमफ्राय दावदै होलायबाबो जालाय बावाब्रा जि दादागिरिथार जोंना
मोनजाबाय था बेदर मोनजाबाय थाबायबा
बेदरल' जायो ओमफ्राय दाना मोनायाव रुनानै दोनखानायमोन आरो ओमफ्राय माने मोनायाव रुबाय ओमफ्राय अखानायै फुङावबो होयो नालाय ओमफ्राय दोनबाय फैनानै जाफैबाय बे दादि मोननियानो जागोनदां
बिसिनानो जागोन बिसिनासो बिदि जायोना ओ आरो मासे दंबावो गिदिर बुन्दा बेसो बांसिन गाखोनो नागिरो।
ओ बेनो जागोन बे खोरखिखौ माबानानै दोनाना फांनानै दोना ओमफ्राय बिनि थाखायनो
उम दुस्थ'थार मावजि फिसाफ्राबो जोंना सियार माबायावल' उन्दुनानै थायो। गोजौ गोजौआवल' गाखोनानै जाखांबाय उन्दुबाय जाखांबाय उन्दुबाय
आंनाव जोंनाव फैनानै आंनि बे जिरायग्राया बेयावहाय गाखोनानै उन्दुनानै थाफैबाय थायोमोन दिनै फैयाखै।
उम न'आव उन्दुदों खोमा सियाराव दिनै सियारावनो माबायावनो उन्दुनानै थायो ज'नो गावसोरनो जाखांबाथाय उन्दुबाय जाखांबाथ थाय उन्दुबबाय उखैबाथाय नागिरबाय बिदि
आरांगा सायाव आरांगा सायावबो गाखोनानै थाबाय
ओ दा बायदिबाथाय उन्दुनानै थायो ना इसोरो
उम दल'थ दल'थ उन्दुनानै थायो नैबे जोंनि बाथौ माबा बायावबो फैनानै उन्दुनानै थाफैबाय थायो।
दा एसे मोना
नोंसिना मोसौ दंना गैयामोनलाय?
जोंना मोसौ गैया गाइखेर लोंनो लुगैबाबो मोना बायनो नागिरबाबो मोना।
जोंहाबो जोंहाबो
सा लोंनो
मालायनिखौसो लायो आंहाथ' गायखेरनि सा मोनलोङाबानो
लोंबाय थाबाथाय बिदिनो जायो। ओमफ्राय लाल साह माबाखौबो गोजा साहाखौबो गोजोननाय गोजोननाय मोना।
उम। बे गाइखेरनि साहाखौ फुङाव सिखारनानै खेबसे मोनलोंनांगौ ओमफ्राय बिनि उनाव दसे थानानै आरो खेबसे लोंनो मोनबावबासो सान थि फुंनि खिनियाव आरो उनाव बे माबा टाइमाव माबा बे बेलासि समाव बिदियाव खेबसे मोनलोंथारनांगौ आरो
ओ दे नों बुंदो गाइखेरा मा गाबनि।
गायखेरा गुफुर गाबोन एखमबा गोजाबो थायोखोमाह।
गाइखेरजों मा मा जायो?
गाइखे जों उम गाइखेर दा ओ गाइखेर दाखा मोनो। ओमफ्राय माखासे जाग्रा
गायखेरजोंनो जाजोबो ने बांसिन मेथाइ फोरबाबो ओंख्रिबो जाज माबाबो जाजायो बिजोंनो मेल्ला बाहायजायो गाइखेरा जायखौनो मोसौखौनो फिनबायो
मोसौखौ फिसिनो लुबैयो आङो ओमफ्रायो बे नैबे दा दैज्लां
दैज्लाङाव खस्थ' जायो दैज्लाङाव माइ गायबायनाा माइ गायबाथाय दुब्लियाव हाग्रा गां गैला। जायो ओमफ्राय बे गोजां बोथोरावल'सो एसे।
खानोनो जायगाखौनो मोननो नागिरा दाबायदि
दाबायदियाव लेवारफोर सारलाबायनायजों साबजों
खोथिया फुनाय नुहुरदोंमोन आं नोंसिोरनिथिंजाय।
फुगासिनोमोन थांख ना माखोथाय गायखांसिगोनथ' आरो एसे एसेल'सि हा नो बा एसेल'स।
जों थो खायानो।
जोंनाबो गैयो न'निखौल'सो गायो बेलेगनि लाया इसे इसे खुनुरुखुसैखनोबा। गायनायानो जेबो
मोसौनि मोसौखौसो साबसिन मोनलायलाङो बोरमानिफ्राय
औ मोसौआसो साबफिनखाबो गाइखेरबो मोनो मोसौ गायफोरनिफ्राय
बोरमाया आंनि बिबारखौ जानायनि थाखायनो रागायानो जिजोंखाय
बे खौबो लोंजायााना?
उ लोङो खोमालै सोरबा सोरबा मालाय लोंनो हाग्राफोरा जों
ओ लोंनो हाग्राफोरा लोङो आरो ओमफफ्राय जोंहा लोंनो हायो बेखायनो बेदरानो ओरैनो मोनामखायो बोरमाया।
आंथ' बोरमानि बे,
आं जानो हायो हानिया गोथाव मोनो ओमफ्राय गायखेर गाइखेरफ्रा मोनामसिनो आरो।
उ।
ओ गाइखेखौ मिथिफेरा।
जोंहा जाजोबो आंल' जानो हाया। बोरमाखौ मानोबा जेनेबा ओरैनोबाथ' बे मोसौफोरनि गाइखेरफोरखौनो लोङो। ओमफाय थेवबो जे बो मोनाओमफ्राय बोरमा बेदरखौ माबा आं गाइखेर गाइखेर मोनामनाय बायदि मोनो।
बोरमा बेदरा मोनामो मानो मोनामोथाय?
जानो।
इना इसे मोनानायानो बोरैबा गाइखेर जों हाबनानै थानाय बायदि मोनामो मोरैबानो।
उम
एसेनो
दाख्लैफोरबो हा बे हाथायफोराव जि जाग्रा फानोना ओमफ्राय बेयाव दालाय लोंग्रा फोर होयोना ओमफफ्राय बिदिनिखौबो आं मोनथिखाथारोलै मोनामनाय
मोनामोथ' आरो सोरबा सोरबा आरो बै फाननो बा जाराव लांनायफोराबो लागायनानैसो लाङो खोमा।
उम सोरबा सोरबा बे होनोना होआखै बिदि होननानै ओमफाय आं खिन्थु खेब से खुगायाव सोनाय नायबानो आंनि बुस थु नङा इफोरो इदि सान
ओ गोथावलाय गोथाव भिटामिन बोरमाया जानो। ओमफ्रायसो एसे बानाय मोनो।
होनो आरो बिदि देहाफोरा लोरबां जायोबा जानां गौ होननानै बोरमा आथिं जानांगौ होननानै
जानांगौ जानाङालाय जानायालाय भिटामिन मोनो जाबाथाय। देहाफोरा एसे दुरबल मोनबाथाय गोरा खालामनो थाखाय बरिं खालामनो थाख
गोरा खालामनो थाखाय एसे उन्दुनानैसोनो लुगैलाबायदोंलै बोथोरानो गरमथार
उम बोथोरानो आला खाला थार दिनैहाय।
बेनो
उम आंबो दसे उन्दुनोसै।
दा दसे थानानै सिखारसै सिखारनानै दा थाइजौ खाजि जायोबा जानोसै।
उम जा-जागोन आंहा दा ओमफ्रायो। सोल
आंना खारनो रोङासैलै बिसाखो आगै।
जाबाय जाबाय।
हा दानहरदो।